अ नोंथां अ होमबा जोङो ओ बरफोरनि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ जानायनि सायाव सावरायनोसै
नंगौ नोंथां थारैनो माने ओ गोदोनि निफ्रायनो बरफ्रा बेबायदिनो माने ओ गावनि ननि बारिनि एबा ननि साखाथिनि एबा माने जुदि गामिनि एबा ननि साखाथियाव जुदि हाजो हाला थायो बेनिफ्राय माने गोबां मैगं थाइगं फिथाइ साम गोबां जानाय मुवा बेसादफोर मोननो थाङो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
निफ्रायनो जाबोदों आरो खनसायनानै खानानै लाबोनानै औ माने अर्गेनिक जायो नालाय बेफोरा माने जेबो मुलि हासार होनाय नङा आरो
नंगौ नंगौ नोंथां। ओ अ-ओरैनो नोंथां जोंनि ब बर आइजोफोरा हाग्रानिफ्राय खन्थुमना ला लाबोनाय आरो खन्थुम लाबोना माबायदि जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना हाग्रानिफ्राय मा मा मैगं मोनो जों? हाग्रा बंग्रा
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां हागोन ओ बांसिन माने आइजोफोरखौनो ला लाबोनानै हानानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो बेबादिनो माने ओ आइजोफोरा थाङोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो दाबो थाङो ओ बारियाव थांनानै बा ननि साखाथिनि हाजो थांनानै माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि एनला मोनो जेरै गिबियावनो दिंखिया, बेनि उनाव सिब्रु होनो आरो ना थाय आङो सिब्रुखौ मोनजाफेराखै आरो ओं थास' बेनि उनाव मेजेंगा बेनि उनाव आ आरो गोबां दं आरो बेनिनो ओ दिंखियाखौ माबोरै संनानै जायो होनोब्ला माने दिंखियाखौ खनसायनानै लाबोनानै बा खानानै लाबो नानै बेखौ माने ओ मोजाङै सुख्रानानै बेखौ ओ भाजिनानैबो जायो आरो गोबाङा माने मैथाजोंबो जायो। आरो दावदै दावदैजों एवनानै जानाय आरो आलुफोरजोंबो एसे रोसि जोबजोब एबा एवखांनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो। बेनि उनाव औ जोबोर गोथाव नाङो आरो ना? दिंखियाखौ बेबादि जानायाव आरो बेनि उनाव जोङो थास'नि खोथा बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ माने थास'खौहाय थास'नि बिबार थास'नि आथिं होनो जे माने बेयो।
औ थास थास' आथिं बिबार उम।
बेनि उनाव थास' बिलाइ आरो बेनि थराखौबो जायो। ओ औ बेनिनो माने ओ बिबारखौ बुङोब्ला
बेदरखौबो जायो थास'आ माने गासैखौबो जाजोबो बुं
औ नोंथां नंगौ नंगौ बेदरखौबो जायो आरो औ बेनो ओ बिबार खौ बुङोब्ला माने बांसिनै मैथाजों जानायखौ नुनो मोनो आरोना
अ
औ आरो बेनि आथिंखौबो माने मैथाजोंनो आरो एवनानै जायो आरो भाजिनानै बेनि उनाव बेनि बेदरखौबो बेबादिनो जायो थावजोंबो जायो मैथाजोंबो जायो बेनि उनाव ओ थास' बिलाइ एबा बि थारा माने गोरलैखौ जायो दै बांसिनानो माबा माने गिदिरखौबो जायो नाथाय अब्लाबो आ आरो थास' राद्रायनाय बा बाराय जानायखौ माने अमानो होयो आरो बांसिना
औ नंगौ आरो जों आरो जों थास' बिलाइथ' बांसिन जों ओ गोखै होनानै जायो नङाबा मानगोनना बेनि थाखाय जोङो थाइगिर थाइगिर थाइगिर थास' बिलाइखौ संनायखौ नुयो थाइगिर ना थास' बिलाइखौ जों
औ माने नोंथाङा आङो औ आङो मोनजाफेराखै आरो थाइगिरजों नाथाय आङो थास' आरो थास' थारा एबा थास' बिलाइखौ माने जानायखौ नुनो मोनदों एबा मोनजादों दि माने थास' बेखौ ओ सिगाङावनो सारायाव थावआव ओ रुसुन पियास बानलु बेफोरखौ होग्रोयो बेनि उनाव माने बै थास' खौ सुखानानै हानानै बेखौ होयो बेनि उनाव संख्रि होयो बेनि उनाव जाहाथे बियो माना बेनि थाखायनो माने लिबु लिबु एबा निमबु मिथि
अ खारजि खारजि नारें खारजि
खारजिखौ माने बेनि रुसिखौ सेरनानै होयो जाहाथे बियो माना
औ
औ बे बेबादिनो सङो आरो आं बेबादि संनायखौ मोनजादों नंमारगौ माने बांसिन माना आरोना। एसे खम जायो आरो बेबादिनो बेखौ गोबां नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंना मिखिजों जायो नांगौ बैग्रिजों जायो आरो मैथाजों आरो बिलााहि बा माने थिनथिलि एबा थिनथ'लां बुंजाया
औ
बेजों जायो आरो गोखैयैनो बेनि उनाव जोङो ओ सिब्रुखौबो जायोनो बेबायदिनो माने गोबां ओ रोखोमै औ बेबायदिनो गोबां मोनो जेरै मेजेंगाखौथ' मिथियो नोंथाङा?
औ
मेजेंगाखौ बिलाइखौ मिथियो ना?
मोजेंगा बिलाइखौ आं नुफेराखै
औ माने नंगौ माने बेनि थावनाया मोजाङानो माने बेबादिनो बेखौ खौ मोननै रोखोमनि मोननाय जायो नोंथां माने मोनसे रोखोमनि मेजेंगा माने न'नि बारियावनो थायो बिफाङा एसे गिदिर जायो। नाथाय बेनो माने बेफो बेफोर सरासनस्रा मेजेंगा बायदि माने बिलाइयाव सु थाया। बेना माने बिफाङावसो सु थायो आरो
औ
बेनि उनाव बै सरासनस्रा एबा बयबो जानाय मेजेंगाखौथ' मिथिखायो बेयाव सु थायो। बेनि उनाव बेनि बिफांखौ आङो नुनो मोनाखै होननानै बेलाइखौल' नु नुनो मोनदों। बाजारनिफ्राय बाजारनिफ्राय लाबोयो आरो बेखौ बेनि उनाव बेखौ माबादि जायो होमब्ला सिमपोलै बेखौ खारै आरो दालिजों जायो आरो जुदि दालि गैयाब्ला खारैजोंनो ना गोरान एबा नाफामबो होयो बिबादिनो माने रुसि संनानै जायो आरो बेनि उनाव बै रोखोमनि बे मोननै रोखोमनिखौबो बेबादि बिदिनो जायो दे दालिजोंनो बांसिन जायो
अ ओरैनोथ' जोंनि बर'फोरा जानाय मैगं थाङो फिथाइ साथाय होनबोब्लाथ' जोंनो होनब्लाथ' बांसिना जोङो मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोनो जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जों अर्गेनिक बोनो अर्गेनिक होनो हायो आरो बेफ फोरखौ अर्गेनिक गोजाजों फोआलासिनो जोंथ' बांसिन जानो जानो थाखायथ' जों मैगं थाइगं लाइ लाफा धोन्दिया फालें बेफोरखौसो जों बांसिन फैयो नाथाय बांसिन जोंङो आरो मैगंफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय मोननो हायो। नोंथाङा बुंनाय बे दिंखियाखौ मोनो जोङो ओ एलाइसि बेनिफ्राय मेथखा मेथ'कानि माबा जायो आरो जों बुंनो थांबा सेवालि बिबारखौबो जायो जोङो
नंगौ
अनलायाव होनानै
नंगौ
आरो जों फिथाइ सामथानि बाथ्रा बुङोब्लाथ' आरो दों जों थाइगिर दङ खोरदै दं आमराय ओ बि बेखौ जों ओंख्रि संनाय संनाय जानाय मोन आरो जोंनि बर'फोरा गोबाङानो जों आमब्राइनि बिबारखौ नाजों रदर ना जायो आरो जों
औ आम्राइखौ आङो मोनथेयाखैमोन नोंथां
अ बाखिथा आरो फिथाइ सामथायाइ एरनो जानाय होनबाथ' जों हाग्रानि बंग्रानिफ्रायनो जों थाइजौआ थाइजौ सिलिखा जलपे बेफोरखो दं एरैनो मोनो जों बुंनो थांबोला आरो जों अ समफ्रें आरो नों थिंख्लि बेफोरखौ जों हाग्रानिफ्रायनो मोनो आरो जों बुंनो थांबोला आरो बर'फ्रा जे गोदोनिफ्राय जाबोदों बेफोरबो दाबो जाबाय आरो गोबां बिदिनो हाग्रानिफ्राय खुन्थायारि बेफोरखौ मोनो आरो जों जों ओ फोथारफोरावबो एलाइसि एलाइसिखौ मोन-मोनजाफेरदो ना?
एलआइसि खौ मोनजाफेराखै नोंथां
अ एलाइसिखौ मोजां नाङो आलुफोर दोवना एवना जानो आरो लोगोसे जोङो फोथारफोरावबो जों दा बारिफोराव थांबा दा खाथ्रा खुथ्रा बिफां होनोदि फोर मोनो लोगोसे मानु मुनि मानु मुनि बेफोर जों मोनो आरो जों हाग्रा बग्रानिफ्रायनो आरो जों बुंनो थाबोदों थास'खौ थास'आबो मोननै जाथिनि दं थास' जों हाग्रानिफ्रायबो थास' मोनो आरो जों थारुन था थारुन थास' ना मा होनो एखो थारुना माहोनो बेख खो मोनो आरो जों ओ इथिं थागुना सिमलि सिमलि आल थु गो आरो गोथाव आलु दंदि बेफोरखौबो जों ओ हाग्रानिफ्रायबो मोनो आरो जों गाव गायनानैबो मोनो इफोरखो बांस सिनानो जों था सिमलि खो देसन जों गायबासो मोनो बेखो अ आरो जों खोब फिथाइनि खेथ्र'आवनो जों मदुफुलफोर खोबो जों गाव गायनानै जानो हायो बा जों मदुफुलखौ जों गोथाङैबो जायो लोगोसे जों ओंख्रि संनायबो जायो मदुफुलख मदुफुल फिथाइखो आरो लोगोसे जोङो अ आरो जों लोगोसे जों ओ मा होनो बेखो ओ ससना बिलाइफोरखो खारै बानायना जायो जोङो ससना बिलाइ आरो लोगोसे जों गोल दाथ' जोंनि ओ दैज्लां बोथोर नि एसे सिगाङावनो जोङो लाव ओ खुमब्रा, राङालाव अ बेनिफ्राय काक्रेल बेफोरखो जोङो गायनानै जायो आरो जोङो।
नंगौ।
ओ न'आवनो गायनानै बेखो इसे इसे बिबांनि गायनानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जों। बर'फोरखो बायनानै खम खमनो जायो आरो जोंनि बर'फोरा। आथिखालावसो एसे बायना जाग्रा जाबाय गोदो गोदायथ' गासैबो गावनि बारि बागानफोरावनो बेफोरखो फोजोबोमोन लोगोसे नों ओ जानायखो बुंबा जों थावखौबो बायना जायामोन गोदो गोदाय थावा जों बेसर आरि फोनानै बेसर आरिखो जों फेरनानै थाव बे बेसरनि थावखोनो जाय जोंनि बर'फोरा अ अ न बायनो गोनां गैखायामोन बर'फोरा गोदो गोदायनि जा जानाय मुवा बेसादफोरखो आथिखालावसो एसे बायना गोनां जान बाय आरो आथिखालाव आबाद मावनाय खमायबाय हाग्रा बंग्रा हाजो गैलिया बेफोरखो हाग्रा बंग्रा थांबा बेफोर बिफांफोरखो मैगं थाइगंफोरखो फिथाइ सामथाइखो मोननो थांलिया बे बेनिखायनो बायना जानो गोनां जायो आर' आथिखालाव अ
नोंगौ थारैनो थारखौ नो बुंदों नोंथाङा माने आथिखालाव बेफोरखौ मोननो थांलाब बांसिनै औम औ बेनि उनाव गोबां माने बेफोरबायदि ओ आरो गोबां दं आरोना नोंथां सान ख'हायै ओंख्रि जेरै फायखाखौ मिथियो ना नोंथाङा फायखा बिबार जे औ बेयो बासिखा नामा होनो होनबाय।
अ
औ बेखौ माने ओ बेबादि हाग्रायाव थाङाबाबो जायो आरो बेखौ माने बांसिनै दामोलफोराव न'नि साखाथिनि दामोलफोरावनो मोननो हायो। बियो इसे ओ बांसिन नङा इसे गिदिर जायो आरो बिफाङा। बेखौ माने बिबारखौ लाबोनानै बेखौ बांसिनै रुसि जायो आरो खारैजों आरो बांसिना अनलाबो जायो अनलाजों बेनि उनाव बि खौ जुदि ओ गोबां रोखोमनि गोबां बिबांनि मोनो बेखौ माने हेरै ओ फोराननानै दोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ ओ नोंथां अब्ला दिनै दोनथ'नोसै समा जाबाय।
औ नोंथां
दे नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां